ओ नों औ खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना
औ दङ दे नोंथां
औ नोंथांजों आङो ओ दाउ अमा फिसिनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन थां सावराय जागोन
औ जागोन दे नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दाउखौ माबोरै फिसिनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो मा मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन
ओ जोंनि ओनसोलाव नो नोंथां बयबो गासिबो सुबुङानो न'खर न'खर दाउ खो लायो गोबां गोबां सुबुङा खायसे सुबुंफोरा फार्म बानायनानै लायो बे फार्माव जों गोबां मुलाम्फा जायो। दाउआ दाउदै होयो नालाय गोबां मुलाम्फा जायो बेखौ फाननानै। आरो खायसे खायसे न'खराव ओरैनोबो दाउखो लायो। उम दाउखो जों फेदेरनाया खायसे खायसे मुलै होयो। खायसे खायसे आरो न'नि माइरंजोंनो फेदेरो गोबां बिदिनो सुबुंफोरा दाउखो लायो आरो नोंथां। नोंथांमोननि जा माबायदि लायो एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो दाउखौ बांसिन सुबुङानो फिसियो आरो ओ गाव जा न'खराव जानो थाखायबो आरो गावनि रांनि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो ओ फिसिनाय जायो आरो ओ जोङो दाउखौ फिसिनोब्ला गिबियावनो दाउ बिमानि गोनांथि जायो आरो ओ जोङो दाउ बिमाया न'आव थायो थाखायोब्लाथ' जाखाबायानो। आरो जायफ्रा गैया बिसोरहा बाजारनिफ्रायबो बायनानै लाबोनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव जेब्ला जोङो दाउ फिसा जायो। अब्ला जोङो बे दाउ फिसाखौ ओ बिमानिफ्राय जोङो उन्दैयावनो आलादा खालामनानै दोननाय जायो आरो। बिमाखौ गुबुन आरो फिसाखौ गुबुनै। ओ मानो होनोब्ला ओ जेब्ला दाउ फिसाया बिमाजों आदार जानो बा बारिफोराव बा ओ गोबोरफोराव एरदलायो अब्ला बिसोरनि मोदोमाव ओ गाराय आइफोर जायो होननानै जोङो नुनो मोनदों आरो। आरो नेवलायफोर बायदिजों जाजानायनिबो ओ जाजानोबो हागौ बिदि साननानैनो ओ दाउ फिसाखौ जोङो आलादा दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो बिसोरनो दाना बा न'खरनि माइरं गोरलै बेफोरखौ इंखुर बुङो बेखौ होनाय जायो आरो बिसोरनो। जोङो दाउखौ जोङो जानायावबो बाहायो आरो बिसोरनि बिदैखौ बा दाउखौ फाननानैबो जोङो बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हायो आरो। जोङो दाउखौ लोमजानाय समावबो ओ जोङो बायदिसिना हाग्रानि मैगं जेरै जारि बिलाइ धोरोम फुल बा ओ मानि मुनि गिदिर उन्दै बायदिजों संना जानायखौबो नुदों आरो। जेब्ला जोङो जब्रायाव गोग्लैयो आरो जोंनि ओनसोलाव जोङो दाउखौ ओ बायदि रोखोमनि फिसिनायखौ नुदों जेरै कयलार होननाय दाउ दंङोना बेखौबो जोङो जोंनि ओनसोलाव फिसिनाय नुदों आरो बेखौबो जोङो ओ दाउ बायदियैनो फिसिनायखौ नुदों ओ थेवबो बियो एसे आलादा आरो। ओ बेयो जेरै दाउआ ओ एसे गोरा जायो। बेयो एसेबां ओरै गोरा जाया आरो। ओ बेयो दाउआ जेरै जोंनि लकेल दाउआ हाग्राफोराव एम्फौ एनला नागिरनानै जायो। ओ बे कयलार दाउखौ जोङो एरै नागिरनानै जानायखौ नुवाखै आरो। ओ जोङो बिसो नो आलादा दाना माइरं बायदिखौ होनायखौ नुदों। आरो जोङो बेनिफ्रायबो बेनि बिदैखौ ओ फाननानैबो मुलाम्फा मोनो। आरो बे दाउखौबो फाननानै जोङो मुलाम्फा मोननो हायो आरो। आरो जोङो मोनसे दंबोयो ओ बयलार दाउ होननाय। बेखौ जोङो न'आव फिसिनायखौ बारा नुवाखै। थेवबो बेखौ जोङो फार्मफोराव बांसिन ओ फिसिनायखौ नुदों आरो ओ बेनि जोङो बेदर आरो दाउफोरखौ ओ ओ बेदर आरो दाउदैफोर खौ बाहायनायखौ नुदों आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा? औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बै ओ जोंनि ओ दोरोङारि जा ग्रा अमा बयनिबो आंगो बेखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव फिसिनाय जायोना जाया नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव नोंथां अमाखौ गासैबो फिनायानो जायो। अमाखौ जों अमा अमा बिमानिफायसो जों अमा मोनो अमा फिसा मोनो नालाय। अमा बिमाखौ जों बिमा खालामनानै फिसा जाहोनानै जोङो फिसाखौ गोबां गोबां बानायनानै गोबां बानायनानै जोङो राङारि राङारिनि थाखाय जोङो फाननाय जायो।
औ।
आरो जों अमाखौ गुन्दैजों फेदेरनाय जायो। खायसे खायसे हास मा होनो पालिस पालिसफोरखौ होनानै अमाखौ फेदेरो खायसे खायसे मुलि होनानै अमाखौ थाब देरथों होननानै फेदेरो। खिन्थु जोंफो जों ओनसोलाव अमाखौ गुन्दैजोंनो फेदेरो आरो नोंथां। नोंथां मोननि ओन ओनसोलाव माबायदि फेदेरो एसे फोरमायना होलाय।
औ नोंथां। ओ जोङो अमाखौ गोबां मानसिखौनो फिसिनाय नुवाखै। जोङो खायसे खायसेखौल' फिसिनाय नुदों आरो। खायसेया फारेम बानानै बानायनानैबो फिसिनायखौ नुदों आरो खायसेया न'खराव मा माफा मानै बिब्दि लानायखौबो नुदों आरो जोङो बांसिनानो गुन्दै खौ बाहायनायखौ नुदों आरो बाजारनिफ्राय मोननाय बे पालि, सापर बायदिखौबो होनायखौ नुदों आरो अमा फिसि नायाव आरो बेनि अनगायैबो जोङो जुमायनि बै माइरं थालांनाय बेखौबो जोङो होयो आरो जा थास' बेखौबो जोङो संनानै होयो आरो बिसोरनो। बेनि उनाव जोङो न'खराव मोननाय बायदि मैगं थाइगं बायदिफोरखौबो जोङो बाहायो आरो। अमा फिसिनायाव जोङो अमानिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। जेरै जोङो रांनि आं खाल जायोब्ला जोङो बेखौ फाननानैबो गावनि नांगौ जिरादफोरखौ लानोबो हायो आरो जों बेनि बेदरखौबो जायो। आरो बेनि फिसाफोरखौबो जोङो फाननानै मुलाम्फ फा मोननो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों।
अ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बोरमा बायदिखौ फिसिनाय जायोना जाया नोंथां?
जोंनि ओनसोलाव नोंथां बोरमाखौ फिसिनाय जायो। उम बोरमा बोरमानोथ' जों जेबोखौनो बा बाहायानानै देरो खायसे खायसे जखम जा बाय बा एबा बेमार जाबा जोङो बिजिनि गोनांथि जायो अब्ला जों बिजि होयो बोरमाखौ। आरो बोरमाखौ जोङो खासि खालामनाय जायो आरो गोबां बोरमा बिमाया जोंनो फिसा होयो। आरो बे फिसाजोंनो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो गोबां हेफाजाबबो मोनो बोरमानिफ्राय। बोरमा खासिखौ जों फाननानै गोबां रांबो मोनो मददबो होयो। बोरमाया जोंखौ बोरमानो जों जेबो बायनाङा खिन्थु गांसो दाननानै लाबना होफैनांगौ आरोना बिफांनि बिफांनि बिलाइ गोबां हाननानै होफैनांगौ अब्ला बोरमाया थाब देरो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो बोरमाखौ फेदेरनाय जायो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फेदेरो बोरमाखौ फोरमायलाय?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदियैनो ओ बोरमाखौ फिसिनाय जायो आरो ओ जोंनि ओनसोलाव जोंङो मोननै रोखोमनि बोरमाखौ फिसिनायखौ नुजों मोनसेयाव लकेल बोरमा आर रो मोनसेया जाबाय राम बोरमा बुङो बेखौ ओ जोंङो ओ बोरमा फिसिनायाव ओ जेबो एसेबां खस्थ' खालामनो नांगौ जाया। ओ थेवबो जोंङो बिसोरनि देहाया मोजांङै थानो थाखाय जोंङो गिबियावनो बिस सोरनो ओ सां बार बानायनानै होनाय जायो आरो बिसोरखौ हायाव ओ‌ फुथुनाय जाया मानो होनोब्ला हायाव बिसोरखौ उन्दुनो होयोब्ला बेरामफोरा थाब थाब जायो होननानै जोङो खोनानो मोन्दों आरो बेनिखायनो बिस सोरनो सां बानायना होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव बिसोरनो ओ दुब ब्लि फोथाराव हैबानो गांसोखौनो जायो आरो ओ बिसोरनो जोङो बायदिसिना जेरै ओ गाम्बारि बिलाइ, खान्थाल बिलाइ ओ बायदिफोरखौ जोंङो दाननानैबो होफैयो आरो ओ बिसोरनो ओ माइरं आरो गुन्दै सापर बायदिखौबो जाहोनायखौ नुदों आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंङो ओ जार राम बोरमा बेखौबो जोंङो ओ बेबायदियैनो फि सियो थेवबो जोंङो राम बोरमानो ओ दो दुब्लि फोथाराव हैयालासे बांसिन बेनो ओ बायदि बिलाइ जेरै गाम्बारि ओ दुमब्रु, खान्थाल, सेमफ्रेम बायदिखौ जोंङो दाननानैनो होफैयो आरो माइरं आरो गुन्दै, सापर बायदिखौ जाहोयो आरो बिसोरनि देहाया मोजांङै थाहोनो थाखाय। आरो बिसोरनि मोदोमाव थेमा बायदिफोरबो जायो नालाय बेनिखायनो बिसोर खौ ओ मोजांङै थाहोनो थाखाय जोंङो बिजि बायदिबो भिटामिन बायदिबो जाहोयो आरो जोंङो बोरमानिफ्रायबो। गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जोंङो बिसोरनि बेदरखौ। फाननानैबो मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंङो बोरमानि। फिसाखौबो फाननानै गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नोंथां। खोनादों ना नोंथांङा? औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजों दाउ अमा। फिसिनायनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथां
दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।